हेलौ नोंथां
औ खोनादों
औ औ नोंथां नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावराय जागोन
औ औ अब्ला जोंहा बर' हारिमुनि मोनसे ओ बाहागो जेरै जोंहा एम्फौ फिसिनाय बेफोरनि सायावनो रायज्लायनोसै नामा नोंथां? औ औ एम्फौखौथ' नोंथाङा मिथि खायो जानांगौ बर'नि मोनसे जाग्रा मोनसे मुवा। बेखौ जोङो गोबां जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो बर'फ्रा। दा जोंहा एम्फौ फिसिनाय बिथिंङाव बुंनो थाङोब्ला मा होनना बुंनांगोन जोंहा मेनलि जानो थाखाय जोंहा मैगंखौ फिसिनाय जायो। आरो बेजोंनो लोगोसे बिनिफ्राय जा फिथोब बिनि ओमफ्राय खुन्दुं दिहुननानै जि एबा गानग्रा जोमग्रा बुस्थु बानायनो थाखाय जोंहा एम्फौखौ फिसिनाय जायो गोदो गोदाय जोंहा ओ बेफोरबायदिनो गावसोरनि गोजांनाय एबा गावसोरनि मोदोमफोरखौ होबथा ओ गोजांनायनिफ्राय होबथानो थाखाय जोङो बायदिसिना जिब जुनारनि बिगुर आरो बेफोरबायदिनो जोंहा मा होनो दंफां बिगुर बिलाइ बायदिसिनाखौ गानोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ
दा जोंहा बेफोर लासै लासै सोलायबोना नै सुबुं माहारिफोरा साननो हनो ओ रोंबोनानै एफा एनै जा बबेनिफ्राय हागोन बबेनिफ्राय हाया जा गावसोरनि गाननाय जा ड्रेस बेफोरखौ बानायनो नाजा नाजाबोनायखौ जों नुनो मोननाय जादों बेनि थाखाय जोंहा गावसोरनि आंखाल सफुंनो थाखायबो जोंहा एम्फौखौ फिसिनाय जायो होननानै बुंजायो आरोना नोंथां। मानोना जों बिनिफाय जा फिथोब बिनिफ्राय जोङो थावख्रि ओ लुनानै ओ खुन्दुं दिहनानै जि दानायखौ जों नुनो मोननाय जायो जायखौ जोङो बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गानबोनायखौ एबा जोमबोनायखौ नुनो मोननाय जादों बेफोरनि जाउनाव जोंहा एम्फौखौ फिसिनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गावसोरनि जा आदार गावसोरनि थांना थानायनि जा ओ आदार बेखौ सुफुंनो थाखायबो जोंहा आ एम्फौखौ फिसिनाय जायो मानोना जोंहा ओ एम्फौआव गोबां भि भिटामिनफोरबो मोननो हायो आरो जोंहा आदार हिसाबैबो बेखौ जानानै गावसोरनि उदैखौ सुफुंनो हायो बेनिखायनो जोङो एम्फौखौ फिनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेफोर एम्फौ फिसिनायाव जोंहा गोबां खस्थ'फोरबो जानायखौ नुनो मोननाय जायो मानोना बिलाइफोरा जोंहा ओ नांगौ बायदि जायगायाव गोबां बिबांनि एबा एभेलेबेल मोननाय जाया। बेखौ जोङो गोबां ओ हाग्रा-बंग्रा बिदिनो बबेबा गामि-गामि गफाफ्राव थांनानै बुथुमना लायनो गोनां जायो बबेबा सोरनिबा हारसा गामि मुस्लिम गामिफोराव थांनानै जोङो जा बिलाइ बेफोरखौ लायनो गोनां जायो बेफोराव जोंहा बेखौ फिसिनायाव गोबां खस्थ' जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो जोंहा थुनलाइफोरावबो जोङो एम्फौ फिसिनायनि बागै गोबां मोननो हायो जेरै जोंहा धरनिधर औवारि बिथांनि जा जिगुजौ दाइनजि मायथाइयाव सोरजिजानाय मैहुरनि मुंनि गांसे सल'मा बे सल'मायावबो एम्फौ फिसिनायनि बागै लिरनाय दङ' जे मा होनो नैबे मुस्लिम गामि-गामि हाबहैनानै जाबायदि बिलाइ खाहैनाय बेफोर नुथाइखौ बै सल'मा बिजाबफ्राव रायखांनायखौ नुनो मोननाय जादों बेफोराव जोंहा ओ माबायदि माबायदि जाथाय जाबोयो बेफोरो बिलाइ लाइन थांनायाव बेफोरो गोथां सावगारि नङा होमबा नोंथां। बर' सुबुंफोरनि बर' सुबुंफोरनि जा बिलाइ लायनो थांनायाव माबायदि थासारि एबा माबायदि माबायदि सुबुंफोरजों जुजिनो गोनां जायो बर'फ्रा एम्फौ फिसिनो थाखाय बेफोर सावगारिफोरखौ जोङो बे सल'मा बिजाबफोरनि गेजेरजों मोननो हायो बेफोरो मोगथां जिउआव ओ बर' सुबुंफोरजों जाफ्लेबाय थानाय मोनसे सावगारि दा जोंहा एम्फौ फिसिनो थाखाय आ मोनसे जोंहा एक्सट्रा न'निबो गोनांथि जायो होननानै आं खोनानो मोनदों। ओ बै जायगायाव माने मुलि बायदिसिनानि ओ बे पार फीयुम बायदिसिना मोनामनाय गैया जानांगौ होननानै आं मिथिनो मोनो मानोना बेफोर पारफिउमफोरनि जा मोदोमनाय सेन आरो मेडिसिनफोरनि जा मोद ओ मोनामनाय बेफोरखौ एम्फौफोरा सहायनो हाया एबा थैयो होननानै आं मिथिनो मोननाय जायो आरोना नोंथां। दा बेफोरनि आन्दोआव बेसेबां मा हाबनानै दं बेखौथ' जों मोनथिनो हाला। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला एम्फौ फिसिनानै मोनसे मुलाम्फाबो जायो दे जोंहा एम्फौनि खि बेयो जोंनि थाखाय मोनसे अर्गेनिक हासार महरै गोबां खामानि होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा एम्फौआथ' बिलाइसि जायो नङा होमबाना नोंथां? बिलाइनिफ्राय जोंहाथ' गोबां हासारफोर जायो जा एम्फौआ जानानै खिनाय बै खि बेफोरो जोंनि आबाद फोथाराव होयोब्ला जोंहा आबाद फोथारफोरा जोबोद मोजां जायो आबादाबो मोजां जायो हायाबो मोजां जायो। जोंहा जेनिबो खहा जाया आरो जोंहा आथिखालाव एम्फौ फिसिनायनि जा हार बियो एसे एनै खमायलांबाय आरो जायफोरा आथिखालाव मावो। खायसे खायसे जायफोर मावो गोबां गोबाङैनो मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना। मानो होनोब्ला जोंहा आथिखालाव बेखौ जा रांखान्थि आरजिनायनि मोनसे लामा एबा राहा महरै जोङो बेै एम्फौखौ फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायोसै आथिखालाव। दा बेफोरखौ फिसिनानै बर'फ्रा एबा बिदिबा रांखान्थि बिथिङावबो जौगानायखौ नुनो मोननाय जादों। मानोना आथिखालाव बर' सुबुंनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरा बे एम्फौखौ जानायखौ नुनो मोननाय जायोसै। दा बिदिनो जोंहा एम्फौ फिसिनायनि बागै गोबां सावरायनो हायो बेफोरनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानदों नोंथां?
दा नोंथाङानो माखासे गोनां गोनां खोथाफोरखौ बुंलांखाबाय। दा एम्फौखौ माबोरै फिसियो बेनि बागैनोथ' आं सुंदयै बुंनो सानबाय। जों गिबि गिबियावनो नुनाय हिसाबै जेब्ला एम्फौखौ फिसियो एबा जोलै एबा जोलैनि थाखाय दोनखाथारो आरो ना। जुदि जोङो गाव गावनो फिखानायब्ला अब्ला जों बै एम्फौआ जेब्ला फिथोब लायो अब्लानो बे समावनो जोङो फिथोबफोरखौ नायनानै ओ माखासे दसथा एगारथासो जों सुखांनानै दोनखायो। आरो जुदि गैयाब्ला जोङो बै गुबुन सुबुङा फिबाय थाखानाय मानसिनाव बे फिथोबखौ लानानै फैयो। बेयाव
औ।
ओ आंहा एसे दावट दङ जे जायफोर फिसिबाय थानाय बिसोर सिनायो खोमा। बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला जो जोला। बेखौ लानानै फैखायो मानोना जो गोजाबो बिदै दैैनो नागिरा एबा जोला गोजाबाबो बिदै दैैनो नागिरा। खौ माने बिथांमोनहा बुङो आरोना। जायफोर सिबाय थानाय बिसोर मिथिगौ जोंहा। बिथांमोना बेखौ लानानै फैसिगोन लाना फैनानै जेब्ला एम्फौनिफ्राय सिखिरि ओंखारसिगोन जेब्ला सिखिरिया ओंखारो अब्ला जि गुफुर एबा बांसिनानो जि गुफुराव दोननायखौ नुनो मोनो गुबुन जायगाफ्राव गुबुन गुबुनबो जानो जि गुफुराव बै सिखिरिफोरखौ दोनसिगोन जेब्ला सिखिरिफोरा दोननानै बिदै दैयो बिदै दैबाथाय अब्ला बेखौ बांसिनानो ओरैनो सानद्रि खौ ओरैनो जिफोर दोननानै बेनि सायाव दोनसिगोन। जेब्ला एम्फौआ फिसा फिसा महर ओंखारबोयो अबोला बे फिसा फिसा ओंखारबोनाय समाव बै ओ इन्दि बिलाइनि इन्दि बिलाइनि बिजौनि गोरलै गोरलै बिलाइफोरखौ फैयो आरोना जाहाथे बिसोरो माने गोरलै बिलाइखौ जानानै एसे देरफैयो अब्ला बिसोरो बिदिनो सानब्रै सानबानि उनाव जेब्ला देरबो देरबोनाय लोगो लोगो अब्ला बिसोरो माने बिलाइ गिदिरफोरखौ होसिगोन आरो। आरो जेब्ला बिथांमोननो एम्फौफ्रा माने बांसिनै गिदिर जाथारबाय माने मोजाङै आदार जानो हानाय जाबाय। अब्ला बिलाइ गिदिर गिदिरखौनो होसिगोन आरोना। बेयाव बांसिनानो इन्दि बिलाइखौ होयो। इन्दि बिलाइखौनो होनायखौ नुनो मोनो बांसिन जुदि इन्दि बिलाइ गैयाब्ला जोङो सम समयै बे खारौ खानदाय बिलाइ आरो गुबुन बिलाइफोरखौबो होनो हायो ना मायो आं बारा मोजां मिथिया आरो बांसिन बिखायनो जों नुनो मोनो जे बै था सुमलि बिलाइआ था सुमलिनि औ बेखौबो होनायखौ नुनो मोनो आरोना औ बिदिनो होननांसिगोन उनाव जेब्ला इसे ओ जेब्ला जायै जायै बिदिनो इसे मोननायनि थाइम जाबाय मोनबोला एम्फौआ एसे स्र' स्र' होनो आरो बांसिनै आदार जाखांनानै गोजौथिं दाव खोयो आरोना जेब्ला दानदायाव खाना दोननायाव होयो अब्ला‌ दा बे बां गिबि जेब्ला मोनजेनो बेखौ अजा होननानै बुंनायखौबो जों नुनो मोनो। मानो थाखाय होनो बेखौथ' मिथिलायलांदिया आरो नोंथाङा बुंबावदों दहायो ओ फाउदार बायदि फुननानै एम्फौनि जायगायाव थांनो हाया नंगौ बो थारैनो आरो आथिखालाव खम बिबांनि नुनो मोननायानो जाहैबाय मावनायखौ नुनो मोनो। मानोना आथिखालाव माने बांसिन न'खरफोराव जोङो नुनो मोनो। फाउदार एबा बायदि बायदि माबाफोरखौ बाहायनाय माने बै जेब्ला लाबोगोन अब्लाबो साबोदान जानांगोन बे मुलि सारनाय। औ नङाबा बिदिनो पाउदार नांनायाबो
औ
बिदिनो मोनबाथाय एम्फौआ मोनबाथाय मोनबाथाय बिदिनो थालिर बिलाइ गोमोन आरो गोरान थालिर बिलाइ गोरान
नोंथांनि माथोखौ बांद्राय बुजिनाय जायाखै नों
दा मोजां खोनादोना नोंथां अ दे एम्फौ एम्फौआ जेब्ला मोनो अब्ला माने थालिर बै थालिर बिलाइ गोरान बेफोरखौ माने मुस्रि सिंफ्राव सोनानै माने बेयाव सोना हरजोबसिगोन आरो ना ओमफ्राय। गाससिबो गावसिनि हाय हाइ प्रटिन सि बिसिनाव खुदै बदि गबाय थायोना बेनो माने पारकजोंनो एक्सिडेन्ट जानानै एसे फिथोब महर लासिगोन आरो बेबायदिनो फिथोब महर लाब्ला बे सिङाव दाजाथासिगोन आरो बेबायदिनो सानब्रै सानबानि जिरनो हासिगोन आरो फिथोबखौ औ फिथोब दखानिफोरनाव फानहैसिगोन ओ दा बेयावबो फिथोबा बेयाव गुफुरा बांसिन दाम गोसासिन
नोंथांनि माथोखौ मोजां खोनायाखै नोंथां
अ आंना नेटा एसे इसु जादों खोमा दा मोजां खोनादोंना नोंथां?
औ दायो मोजाङैनो खोनादों नोंथां
दा बेबायदिनो एम्फौआ फिथोब जाखांबाथाय साननै सान थामनि उनाव बिदिनो जाजानाय जासिगोन जाजा एम्फौ दिरुननानै जासिगोन आरो फिथोबखौ जमा खालामनानै गुबुनाव दोनसिगोन आरो ना दा बेबायदिनो जों नुनो मोनो जे एम्फौनि बेलायावबो बेयो मोनसे जोंनि माने दोरोङारि ओ मोनसे आसार खानथिजों लोगोसे बा जोंबो बेखौ बुंनो नांगोन जे जोंनि गोदोनिफ्रायनो फैबाय थानाय मोनसे मानो हारिमु दा बेथ' आथिखालाव जोबोद खम नुलांनो मोनबाय मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव माने बियो बे मोनसे हारिमुवा गोबां खस्थ'बो जानानै फैयो आथिखालाव जोङो थाव
औ-औ
बेखौ लायोब्लाबो खोब बिबांनि माने गोबाव सम लानायजों लोगोसे मानसिया जेब्ला हाबबाय थानो गोनां जायो मानोना दाबसे जायगायावनो एबा न'आव